औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांजों आं जाग्रा मुवानि सोमोन्दै फंनैसो खोथा फरायलायनो सानदोंमोन जेरै नोंथाङा मा जाग्रा जानानै थायो। माखौ जानो साबसिन मोनो आरो अबेेखौ मोजां मोना नोंथाङा आंनो खोन्थानानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा आंनो नोंथांनि मोजां मोननाय जाग्रा बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा? जेनेबा माखौ जानो साबसिन मोजां मोनो माखौ मोजां मोना
औ नोंथां जाग्रा जाग्रा मुवाया जोंनि जिउ खुंनायाव मोनसे एंगार हायै बाहागो नङा होनबा नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां? अ'